हेल'।
औ हेल' नोंथां।
आ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
नोंथाङा दा फ्रि फ्रियाव दंना?
औ फ्रियावनो दं नोंथां।
आतसा आतसा। अब्ला आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो मोनसे टप पिकखौ लानानै नोंथांजों माने गोथौयै सावरायनो होननानै आं सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ दा जोंनि गुबै आयदाया जाहैबाय माने जोंनि मिथिंगायारि आबहावा गेब्रेंनाय माने आबहावा गुबुंले जानाय। दा बिनि सायाव जों सावरायगोन। जेरेखम बार दै हा नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो नोंथाङा ओ आबहावा गुबुंनायनि सायावहाय मा होननानै सानदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ आबहावा गुबुंले जानाय होनोबाथ' जेरै जोङो दा नुबोबाय थानाय एबा जाबोबाय थानाय माखासे इदिनो गाज्रि बारहावाफोर नो नोंगौ जेरै दाथ' जोबोद अखा हादों बेफोराव दैबाना जानो हमदों। ओ दै बाना दैबाना जानो हमनायाव माने खु खुरखानानै हा खुरखानानै अ थानाय थानाय जायगाफोरा जोबोद खुरखालांनो हमदों आरो खुरखालांनानै जेरै गिदिर गिदिर टाउनफोरावथ' इदिनो ओ गाज्रि लेथ्रा बेफोरबायदि खौ गारनाय नुयोना माखासे टाउनफोराव इदिनो ओ लेथ्रा जायगा बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोर बेफोर लेथ्रा जिनिसफोरानो एबा बुस बुस्थुफोरानो जेब्ला दैबाना जागोन अब्ला बेजों गोजौ लांनानै इदिनो माने दैयाव गोसारलाना थागोन ओ बे दैयाव गोसारलानायजोंनो जायफो जायफोरा दैमा खाथि एबा दंग' खाथि बेफोराव दैमा गोसारलांजानाय जा जेरै गेसाव गोफोन बेफो ओ सोरबा सोरबा दैमानि बेफोर दैफोरावनो दंखल दैखर थाबाबो जाय सोरबा बायदिया बेफोर दैफ्रावनो जि सुयो थोरसि सुयोना थोरसि सुयो जि सुयो बिदि जाहोनाव ओ बे-बेनि जाहोनाव माने बे दैजोंनो थोरसि जिफोर सुनायनि जाहोनाव जोङो बेराम आजारफोरखौ जा जानायखौ नुनो जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो मानो होनोब्ला बे दैफोरानो जेरै गेसाव गोफोन जिनिसफोर बेफोरनो माने बे दैफोरावनो जिब जुनार लोंनाय माने गाफुंनाय बि दैखौनो सोरबाफोरबायदिया लोंगोन जिब जुनाराथ' लोंगोन एबा लोंनानै बिसोरबो बेराम आजार जागोन एबा जायफोरा दै बे दैफोरावनो गेसाव गोफोन जिब जुनारफोर गारगोन आरो औ बेरामफोर जायो जोङो नुनो मोनो ओ मानो होनोब्ला दानि दाथ' सुबुं अनजिमा बांबाय ओ नोंथाङाथ'-नोंथाङाबोथ' मिथिगौ जानो हागौ दानि सुबुं अनजिमा बांनाय जोबोद माबा जा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जेरै थाग्रा जायगा खुलि एबा लुनो थाखाय जेरै बिफां लाइफां दानफायगासिनो दं एबा दानफायनायनि जाहोनाव खरान हाया माने रान स्र' जाबोयो ओ दैफोरा दैफोरा माखासे राननो हमो माने बिफां लाइफां बिफां लाइफांनि बिफां लाइफां थायोब्लासो जोङो दैखौबो मोननो हायो। मानो होनोब्ला बिफां लाइफाङासो रोदाजों दै बोना लायो आरोना आरो जों बिफां लाइफां बिफां गैयाब्ला अक्सिजेनखौ अक्सिजेनाव जों मोननो माने थान जागोन आरो ना अ बिफांनिफ्राय जों अक्सिजेन गेसखौ मोनो। बिफाङा जेरै जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां बिफां लाइफां गायनो थाखाय जोङो बा जुन बेखौ फालिनाय जायो। मानो होनोबा जोङो बिफां लाइफां गायोब्लासो सुबुं अनजिमा जेरै जिब जुनारफोरा थानो बेफोर थानो हायो। आरो जेरै जोङो दानबोबाय थानाय जेरै जोङो नुबोदों ओ गिदिर गिदिर बेराम आजार जायो मानो होनोबा बिसोर माखासे गामि गामि ओनसोलाव जायफोरा सुबुंफोरा गामि ओनसोलाव बिदिनो जोबोद अबेबा मोनसे अबेबा जायगाफोर बायदियाव बिदिनो सोर ब अबेबा जायगायाव जोबोद साफा जागोन अबेबा जायगायाव अबेबा जोबोद लेथ्रा बेफोरजोंनो थायो ओ मानो होनोबा मानो होनोबा जायफोरा जायफोरनि नख' जायफोरनि न'खरा सोरबाफोरबायदिया साइड साइद बेफोरावनो गाज्रि बेबायदि दाखोर दालाफोर गारनानै थायो बेफोरनो बारजों माने गुबुंनाय गुबुंनायनि जाहोनाव लेथ्रा बारहावा बेफोरोसो बेफोरजों गुबना गुबुंनायनि जाहोनाव मानसिनाव जो बेराम आजारबो जानो हमो बेफोरनो बारहावाजों माने गोसार लानानै जेरै माने जोङो बेराम आज बेरामफोर जानायखौ जों मा नुनो मोनो आरो आरो औ। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने दानि बारहावाखौ? बानि दानि बारहावानि बागै।
औ हागोन हागोन नोंथां। जोंहा ओ आबहावा गेबेंनाय होननानै बुङोबा बारहावा जेन'बा जोंनो सबसे गोनांथार बुस्थुआनो जाहैबाय बार नङा होमबा केजेन दा आंनि मोनदांनायावहाय बा आंनि नुनायावहाय नों थां बुंनाय बायदिनो नोंथांनि बुंनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद मोजां बुजिदों दा बार गेब्रेंनाय होननानै बुङोबा दा जोंनि सेथि नाम्बाराव जाहैबाय जोंना मा खालामबाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंना मा जाबाय माने गारि मथ'र जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ गोरलै खालामनो थाखाय नङा होमबा बयनिबो न'खराव जोंनाव मा दंसै गारि घरा दंसै नङा होमबा नोंथां?
औ
दा गारि घरा थानायनि जाउनाव गारिनिफ्राय ओंखारनाय जायनाखि उखुन्दै दा बै उखुन्दैया बाराव गलायनानै जोंनि बारनि जायनाखि थोरफबो नङा बा बै थोरफोआवहाय जेन'बा मा होनो गलायनानै जोंनि बारखौहाय बा आबहावाखौहाय गाज्रि खालामगासिनो दङ । दा बेजों लोगोसे जोंनि सेकेण्ड नाम्बार जाहोना जाहैबाय जोंना मा कार्बन डाइ अक्साइडखौ बा गाज्रि बारहावाखौ बोनानै लानो थाखाय जोंनाव मा जाबाय फिफां लाइफाङा बहुद खम जाबाय मानो होननानै बुङोबा जोंनियावहाय बिफां लाइफां दाननाय नङा होमबा फांसेे फिफां दानोबा जों मा खालामनांगौ जायो फांबा जों बिफां गायनांगौ जायो । नाथाय फिफां दानखांनायनि उनावखाय जों रावबो बिफांखौ गाया । थिग बेैबादिनो थाखायनो दिनै जोंनियावहाय बारहावा गेब्रेंनाया माने जानाय खौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि बेबायदि आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंनियावहाय मा खालामो गिदिर गिदिर कल कारखाना नङा होमबा जाय खारखानानि फ्राय जोङो जेन'बा गनाय उखुन्दै बा गाज्रि उखुन्दै बेखौ जों मा खालामो बारावनो हगारनाय जायो नङा होमबा नोंथां । दा बारा हगारनाय लोगो लोगो बाराव हगारनाय लोगो लोगो बे बारावहाय बारनि थोरफोआवहाय गलायनाय लोगो लोगो बेखौ जों मानसियाबो हां हिसाबै नङाबाबा अक्सिजेन हिसाबै जों बोगासिनो दङ जाय अक्सिजेनजों बै गाज्रि बेसादफोराबो जोंनि देहा सोलेरावहाय हाबलांगासिनो दङ । जायनि जाहोनावहाय जोङो बार गेब्रेंनायनि जाहोनावहाय जोंनाव मा जागासिनो दङ माने बेमार आजाराबो जागासिनो दङा नङा होमबा नोंथां?
औ औ
दा बिबायदि आरोखि । आरो बेजों लोगोसे दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोबा दै गेबेेंनायखौ नोंथाङा बुहुत मोजां आंनो जेनेबा फोरमायनानै बेखेवथि होननानै आंनो खोन्थालांखाबाय थिग बेबायदिनो आंनि नुनायावहाय गिदिर गिदिर कलकारखाना नङा होमबा बिनिफ्राय ओंखारनाय जायनाखि मैला बै मैलाफोरखौ मा खालामनो जोंनियाहाय मा खालामनाय जायो दैयाव गारनाय जायो दा बिनि थाखाय गिदिरसिन जेंनाया जाहैबाय दैयाव गार नाय लोगो लोगो दैया लेथ्रा जाबाय बा दैया गाज्रि जाबाय नङा होमबा? बेखौनो जोंनि बर' रावाव मा बुंनाय जायो दै गेब्रेंनाय बुंनाय जायो । आरो बेजों लोगोसे कल कारा कारनिफ्राय बानायनाय जायनाखि प्लास्टिक नङा होमबा जों माबा मोनसे बेसाद जागोन प्लास्टिक नङा हबा आरो माबा मोनसे मोनसे जोङो बुस्थु बायगोन बेयावबो प्लास्टिक, दा बैफोर प्लास्टिकखौ जों जमा खालामनानै सावालासे बा बबेबा मोनसे माबायावहाय माने रिसाइकेल कम्पानियाव होआलासे जों मा खालामो बेखौ जेराव मेरावनो जोङो नाङा फाङायै गारो नङा होमबा दा बैफोर गारनायनि थाखाय थाय बैफोर प्लास्टिकआ माने सेवालासिनो बेयावनो थानायनि थाखाय बिनिफ्राय गाज्रि गेस ओंखारनानै नङा होमबा। दैयावहाय गोग्लैनानै बा दैजोंहाय गलायनानै दा बैफोर दै माने गेबेंनाया माने बा दै गाज्रि जादों आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंना गिदिर गिदिर टाउन सहरफोराव मा थायो माने गिदिर गिदिर ड्रेन थायो नङा होमबा जोंनि जानाखि जानाय आदारनि एबा जोंनि दुगैनाय बा माबा मोनसे माने खामानियाव बाहायनाय दैफोर जाय दैफोरा जेन'बा जोंना ड्रेनाव अग'लङो नङा होमबा। बैफोर ट्रेननि दैया जोंनि दैमाफोराव गोग्लैनानै बा बिलुफोराव गोग्लैनानै मा खालामगासिनो दङ जोंनि दैखौ बुहुत गाज्रि गेब्रें होगासिनो दङ नङा होमबा। दा थिग बे बायदिनो दा दैनि जनाखि गेब्रेंनाया बेनो नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबावदों दि दा जोंनिया मा जाबाय हा गेब्रेंनाय नङा होमबा।
औ।
हा होननानै बुङोबा जोङो दा सुबुं माहारिनो थांनानै थानायनि थाखाय हा नांगौ नङा होमबा। जोंनि आबादानो जा खेथियानो जा बायदि बायदि बेनिफ्रायबो जोङो खिन्थु बुहुत बेमार आज जागासिनो दङ। बोरै होननानै बुङोबा गोदो गोदाय दाय जोङो बेमार आजारा खममोन। बेमार आजार जायोबा जोङो मा खालामामोन जोङो माने फार्मासिनि जों मुलि जायामोन नङा होमबा आरो जोंनि जेनाखि मुलि बायदि बायदि जों बिजि बेफोरबायदि जों लायामोन जोंनाव मा दङमोन माने। आयुरवेदिक होननाय मोनसे ट्रिटमेन्ट दङमोन नङा होमबा जों जेरेखम दै सायोबा जोङो मा खालामो लोखोना बिजौआव सिफ्लेनानै लोङो नङा होमबा। खिनाय जायोबा जों माबा मोनसे बुस्थु लोङो माने बैफोरबायदि थिग बे बायदिनो जोंनि बै समावहाय माने बे बायदि दङमोन। नाथाय सुबुं अनजिमा बावनायजों लोगोसे जोंनिया मा खालामबाय आबाद मावनाय ना। बैफोर आबाद मावनायावहाय जों मा खालामनो नागिरबाय माने जोङो रासायनारि हासारखौ होआलासिनो माने गोदान आदब खायदाजों दिरुननाय जाय दिरुननाय एबा जाय प्रडाक्टआवहाय जोंना बिस गोनां मुवा बेसादफोर दङ नङा होमबा। दा बैफोरखौ जोङो हायाव सारनानै बा आबादाव होनानै जों बेखौ जागासिनो दं आरोखि। दा बेजों लोगोसे जोङो जानायजों लोगोसे जोंनि देहायाबो गाज्रि जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो हा गेब्रेंनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरोखि। थिग बेबायदिनो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया फिफां लाइफां दाननाय नङा होमबा।
औ।
बिफां लाइफां दाननायनि जाउनाव जोंहा जुब जुब अखा हानायनि जााहनाव जोंहा मा जायो हा खुरखायो। नङा होनबा हा खुरखानाय जाहोनावहाय जोंहा मा जायो हा गेब्रेंनाया जायो होननानै आं सानो आरोखि। बे बादि आरोखि थिग बे जों लोगोसेनो जोंनिया दैज्लां बोथोराव बुहुत हा गिसिखानाय बायदि बायदिया जायो आरोखि। दा नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय गोदान गोबां खोथा बुजिबाय। दा जोंनिया सावरायनायनि माखासे समावबो जानानै फैबाय दा गोदान मोनसे टपिकआव नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।
गोजोन्थों नोंथां।
ओम।